औ खोना
औ खोनादों नोंथां औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन।
औ बिदिब्ला ओ बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ सावराय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनाय
औ दानाय लुनाय होनोब्लाथ' औ बेबायदिनो जों दानाय दानाय होनोबाथ' जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबो होगासिनो नङा होमबा सोलिबोनाय औ बेबायदिनो दानाय लुनाय होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा दानायल' खुन्दुंखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय लानाय। लानानैसो जोङो खुन्दुंखौ दिहुनो मोन आरो ना नोंथां औ जि दानायावथ' जों खुन्दुंआसो गोनांथि नङा होमबा गिबियावनो बिनिखायनो गोदोनि सम सुबुंफोरा खुन्दुंखौ मिथिंगानि फ्राय सो लानानै दहनोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो गोदोनि सम सुबुंफोरा मा ओ बेबायदिनो ओ दाउ बेबायदिनो ओ खुन्दुंआव आ-आग' बेबायदिनो जियाव जों आगर होनो थाखाय जोंङो हाजो आगर ओ बेबायदिनो बैग्रि बि बार बायदि बायदि बेबायदि आगरखौ लानानै जोङो जोंनि जियाव एरखाङोमोन आरोना नोंथां गोदोनि सुबुंफोर रा नाथाय दाना थिखाया आ-आथिखालनि सुबुंफोरा मा बेफोरबायदि ओ बिफोर बायदि ओ नंलिया मानो होनोबा जोंहा जुगाबो सो सोलायबाय नङा होमबा? नों थां बिगियानारि जुगनालाय जायखौ जोङो गोबां सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नालाय नोंथां। औ बेनिखायनो जोंङो आथिखालाव जि जि खुन्दुंखौ जोङो बेबायदिनो गोरलैनो दहननानै लानो हा हायो आ नों नोंथां औ बेबायदिनो जों खुन्दुंखौ ओ ओं खुन खुन्दुंखौ जोङो गोरलै दिहननानै मा जि जोङो जि दानायखौ जों जि दानो हायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो आथिखालाव गोबां सु बुंफोरानो जि दानानै जोंनि बर' बर' हिनजावफोरा जि दानानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन दों आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो आथिखाल खालाव जोङो गोबां ओ गोजान गोजान जायगा फानहरनानै रां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालावथ' अनलाइन अनलाइन खालामनोबो हायो नङा ओमबा। अनलाइन जुक नालाय नोंथां। औ गोजान गोजाननि सुंफ्राबो मा उम अनलाइन खालामनानै आथिखालाव गोबां दख'ना बायनायख खौ नुनो मोनदों आरोना नों थां औ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो बर' सुबुंफोरा
उम।
गोबां जायगायाव ओ ओ जि दानानै गोस जोङो गोबां रां खामायनाय खौ नुनो मोनदों। जेरै जोङो बर'निस जि बर'निनो जि दानाय मोनसे मख'जाथाव थावनि जायगा होनना बुंनांगोन जायग गोजो गल खुसि होननानै बुंनाय जायो। औ नोंथाङाबो मिथि हागाव जानां ल'आल खुसिया जोंना औ जि दानायनि थाखाय मुंदांखा नङा होमबा?
औ नोंगौ।
बेबायदिनो जोङो औ जि दानानै जोङो वालकुसियावबो जोंनि बर' ओ बर' ओ बर' सुबुंफोरा गोबां जि दानानै मा गाव गावनि जिउखौ सुंथाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरोना गाव गावनि न'खरखौ सुंथाबोनायखौ नुनो मोनदां औ बेबाय दिनो जोङो ओ जि दानाय होनोब्ला जोङो जि खौ गोबां होखोम रोखोम खु खुन्दुं बाहायनानै जों दानो हायो जि जेरै जोङो मासरास मा मासरास बेबायदिनो परेस्टार बायदि रोखोमनि जों खुनदुं। ख' खुन्दुं बेबायनो खुन्दुंनि सि दानो हायो आ ना नोंथां औ। बेबायदिनो जोंनिनो मोनसे ख'नं जायखौ जोङो ओ इन्दि खुन्दं होननानै बुंनाय जायो। ओ जायखौ जोङो मोननो गोब्राब नङा होमबा नोंथां। थां औ बेखौ जोङो ओ एम्फौ लाथानिफ्रायसो लाथानि फिथोबनिफ्रायसो जों बानायनाय जायो नङा होमबा औ बेनि जिया जोबोरैनो बेसेन गोसा नङा होमबा नों थां बेखौ औ बे बेनो जे जोबोरैनो बेसेन गोसा बेखौ जोङो मोननो गोब्राब। मोननो मोननो गोब्राब आरो। औ गोदोनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि ओ जिफोरखौ जोङो खम समनि गेजेराव जोङो दानानै लानो हायामोन गोबां सम नांगौमोन जि दानो थाखाय आथिखालावथ' गोबां मुं फोरानो खम समनि गेजेरावनो गोबां दख खना बायदि दखनानि जोम फानहरनानै गोबां बेसेन गोसा मोननो रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। थां खम समनि गेजेरावनो गोबां दख'ना दहननानै जोङो गोजान गोजान जायगायाव दैथाय हरनानै गोबां बेसेन गोसा रांआव फाननानै ओ ओ फाननानै मुलाम्फा लानो हायो आरो ना नों
औ
बेबायदिनो जोङो जि दानानै ओ जोंनि बर' सुबुङाला नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जि दानानै गावनि न'खर गसुंथाबोनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों। औ बेबायदिनो जोंङनि ओ जोंनि ओ जि दानायनि जि दानाय होनोबा जोंनि बर'नि दख'ना जाय- जोङो दं जाय जोङो बर' हिन्जावफोरा गानो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो आथिखालाव ओ हाथाय बाजारफोरावबो जोङो बायनानै मोनो आरो गाव गावनो बर' सुबुंफोराबो दानानै लानो लायो आरोना नोंथां औ गावबा गावनि न'खरावनो आथिखालाव गोबां हिसानसालि नुनो मोनसै गोदोनि सुबुंफोराबो थ' गोबां गाव गावनो हिसानसालि दानानै इसान- बानायनानै गाव गावनो जिखौ दायोमोन नालाय नों थां आथिखालावबो आथिखालावबो जोंना बर' ओ बर' सुबुंफोरा मा गाव गावनि न'आवनो जिखौ दा दानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो खालामो थाखायबो गोबां सुबुंफोराबो जि दाननानै मा फानहरनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनदों औ बेबायदिनो। उम बेबायदिनो जि ओ जि दानानै जोङो- ओ गोजान गोजान जाय ओ गोजान गोजान जायगा जायखौ जोङो थांस'नो हायि ओ जे बे जायगायावबो जोंहा आथिखालाव गारि मथ टरजों थांनानै जिखौ फानहैनो बा मुलाम्फा खालामनो हायो आरो ना नोंथां।
उम।
औ गोदो गोदायथ गारि मथर गैयामोन नालाय गोदोनि सुबुंफोरा गोबां रांखान्थियाव बेबायदि बेफार फालांगियावबो गोबां खम मोन आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो ओ बरनिनो दा बरनिनो जायखौ ओ बरनि मोन से सिनायथि जायखौ जोङो आरनाइ होननानै बुंनाय जायो औ आरनाइ। औ आरनाइ आरनाइखौ लाबासो जों गावखौनो बर होननानै सिनायथि मोनो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ। बे आरनाइखौबो जोङो ओ गोबां सुबुंफोरानो दा ओ ओ गोबां सुबुंफोरानो दायो गावबा गाव गावबा गावनि नआवबो दायो जोंना दानानै बेफोरबायदि आरनाइ जों फाननायखौ नुनो मोनदों। गानो नोंथां औ बेफोर बाय दि आरनाइखौ आथिखालाव गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ- बो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि बर गोबाङानो लायो गावखौनो बर होननानै सिनायथि होनो सानो खिन्थु बिसोरनि रायलायनाया नाथाय बिसिम रायलायनाया मा बर नङा जाय औ जोंनि आरनाइखौ जों बि आरो मोजां मोननानै जों जोंनि आरनाइखौ सेनो हमदों हेलौ औ नंगौ। औ नोंथाङाबो बेफोरबायदि बरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे दानियाथ जेनेबा जोङो हिसानफोरखौ हिसान दानायफोरखौ एसे कमखौनो नुनो मोननाय जाबाय आरोना। दानिया' गो औ दानियाथ मिसिनजोंनो गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां जेनेबा गोबां जि जोम दिहुननो हायो आरोना जेरै बरफोरनि जेनेबा आरनाइखौनो हमना ला दखनाखौनो हमना ह ला जेरै बरनि आरनाय ग गस्ला बेफोरखौबो जोङो खम समनि गेजेरावनो मेसिनजों जेनेबा गोबां बानायनो हायो हानाय जाबाय आरो ना दानिया गोबां
ओ नंगौ नोंथां
गोबां दिहुननो हायो खम समनि गेजेरावनो बिदिनो बेफोरखौ जेरै खम समनि गेजेरावनो गोबां मावनानै जेनेबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैथायहरनानै जेनेबा हाथाय बाजारफोराव नङाबा गुबुन गुबुन गलाफोरावबो दैथायरनानै दखानफोराव थाब थाबैनो जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जोंनिया दा जेरै बर'फोरनि जेरै जोंनि बर'फोरनि बर' होननानै सिनाय थि मोननाय जेरै जों दा आरननाय आरननाय ग सला जेनबा दख'ना थाव सि गामसाफोरखौ जोङो जेरै जोंनिया बैसागुफोरबा स गासैबो न' गासैबो जेनेबा बैसागु मोसाखावरिफोरानो जों गासैबो गानो आरोना जेनेबा जोङो बर' बायदि बर'नि सिनायथि हिसाबै गानजोबो बेदिनो जोङो ओरैनो जोङो जेनेबा गोबां सुबुङानो जेरै बैसागुफोराव गाननानै जोङो जेरै मोसानो जयै ओंखारलाङो बिदिनो जोङो मोजां नु लांङो आरो ना जे आर'नाइफोरखौ लानानै जोङो गावखौ बर' होननानांगौ बिदिनो दानियाथ' जेनेबा गोबाङानो जेरै हाथाइ बाजारफोराव बेफोरखौ जोंनिया बे फानहैयो आरोना दाना लांनानै बेसोरो जोंनिया जेरै न'आव बानायनानै बेसोरो एसे बुरजा दामफोराव जेरै हाइ बाजारफोराव फाननानै दानियाथ' जि दाम जि जोमनि दामाबो गोबां नालाय जेरै दा जों आर'नाइ गांसोफोरखौनो बायनो थाङोबा बजि जौ रां
औ नंगौ नंगौ थागैनि सैथो औ
बिसोरबो जेरै जोंनिफोरखौ न'निफोराव दानायफोरखौ जोंनिफ्रायबो बायख'ना लांगो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा जेरै फाइकारिफोरा न'निफ्राय बाय ख'ना लांनानैबो ओजों बाजारफोराव फाननानै बिसोर गोबां मुलाम्फा खालामो आरो ना
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो द' जिनि दामाबो गोबां जाबाय नङा होमबा नोंथां आथिखालाव गोबां गोबां औ जिनि दामाबो गोबां जाबाय थ' बेबायदिनो गोदोथ' बेफोरबायदि बिदि नङामोन नालाय खम सम खम दामावनो जों मोननो थाङोमोन गोदो गोदायनि जिफोरखौ आथिखालावथ' गोबां औ
गोदोथ' मानसिफोरा जेरै फिथाइ सामथाइजोंनो आगर बानायोमोन जेरै फिथाइ सामथाइ बबा जेरै माइबा माइबिय बायदिसिना बिनो आगर बानायोमोन दानि मानसिफोराथ' बिदि आदब खायदा गैयालाय दानिफोरा जेरै आ आखाइफोरजों बानायो आरो ना फ्राय जों मोजाङै दानिया अ मेसिनफोराबो मेसिनफोराबो नायो दानि आगरफोर
औ नंगौ नोंथां मोजां नुयो औ खम समनि गेजेरावनो औ नंगौ
दानियाथ' गोबां समायना समायना बानायो आरो ना मेचिनफोराबो जेरै नुनायाव जोबोद मोजां नुयो गाननानैबो लानानैबो मोजां नाङो बि
नंगौ नोंथां औ औ नोंथां बि दिब्ला जोंहाथ' समाबो जानो होफाय नङा होमबा नों थां औ दोनथ'लायनोसै नामा होमबा नों
अ दे थ'निसै दे